हेलौ हेलौ नोंथां
हेलौ
औ खोनादों ना नोंथां अ नोंथांनिखौ मोजाङै खोनाफैयाखै माने
हेलौ
औ
औ खोनादों ना
औ खोनादों नोंथाङा मा खालामदों नोंथाङा अ नोंथांनि भयसखौ मोजाङै खोनाफैयाखै माने एसे थाबथाथ थाबथा खोनादों नेटवर्कनि प्रब्लेम जादों नामाथाय हा ए एसे नांथा नुंथा खोनादों माने औ ओ बेबायदिनो खोनादों माने ए सेमैनो दा ओं
दे बुंनाय
औ दा नोंथां ओ जेनेबा दावबायनायनि सोमोन्दै जोङो जेनेबा रायज्लायलायनोसै आरोना जेनेबा जोङो दावबायनायनिफ्राय जेनेबा माब्रै माबायदि गियान मोनो बेफोरनि बागै आरो ना जेनेबा जोङो दावबायनाया दावबायनायाथ' जोंनि थाखाय जेनेबा जोबोद मोजां मोनसे जेनेबा जोङो दावबायनायनिफ्राय जोङो माखासे रोङै बा माखासे गियानफोरखौ जोङो बुथुमनानै लानो हायो आरो दावबायनायनि गेजेरजोंबो दा बिदिनो जोङो माखासे खन्थाइगिरि जेनेबा बिदिनो लिरगिरि बा थुनलाइ बुथुमगिरि माखासे ओ सुबुंफोरा ओ बेफोरखौ जेनेबा दावबायनानैनो माखासे बिनिफ्रायनो खारिफोरखौ बुथुमनो हायो आरो जेनेबा बेफोरबायदिनो जेरैहाय जेनेबा हाजो हालाफोराव थांनानै बेफोरबायदिनो आरो गुबुन जायगाफोराव थांफेरद जायगाफोराव थांनानै बैफोरनि माखासे बैसोरनि सुबुंफोरनि जानाय लोंनाय बिसोरनि गाननाय जोमनाय माखासे आरो बेफोरबायदिनो ओ मोसानाय मुसुरनाय बेफोरखौ माने जोङो खालि बुथुमनानै माखासे जोङो लिरथुम लिरनो हायो आरो जेनेबा ओ बेफोरबायदिनो आरो जोङो गोबां माने गियानफोरखौ मोननो हायो जेरै जोङो बै जायगानि जेनेबा आखल आखु बिसोरनि जानाय थानाय बेफोरखौबो जोङो मिथि मिथिनो हायो आरो आरो जोङो बेफोरबायदिनो गोबां माने गियानफोरखौ बुथुमनानै लानो हायो जेनेबा दावबायनाया जेनेबा गाज्रि नङा आरोोना जेनेबा मोजाङानो बेफोरबायदि आरो जेनब जेनेबा जों सोलोंथाइजों लोगोसे जोङो दावबायनायखौबो लांफाबाय थानांगौ जेनेबा दावबायनायनि गेजेरजोंसो जोंहा माखासे बाहेरा गियानफोरखौ मोननो हायो दा जोङो न'आव थाबाय थायोब्लाथ' जोङो बाहहेरनि माखासे गियानफोरखौ जोङो माबोरैहाय जेनेबा गुबुन हारिनि सुबुंफोरा माबायदियै जायो माबायदियै थायो जों बे खौ मिथिया नालाय दा जोङो गुबुन जायगाफोराव एसे एनै थाङोब्लासो मिथिनो मोनो आरो दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा दावबायनायनि सोमोन्दै जेनेबा औ ओं औ खोनादों नोंथां
दा जोङो दावबायनाय होनना बुंबाथ' जोङो दावबायनाया अनेक रोखोमनि थायो सोरबा रंजानो थाखाय दावबायो बा सोरबा सोलोंथाइ लाहैनो थाखाय दावबायो बा सोलोंथाइ दावबायनाय बेफोरबायदि जों गोबां दावबायनाय नुनो मोनो दा जोङो आ बे दावबायो दा जोङो हमना ला केदारनाथ मन्दिराव थांनाय बा बेफोरबायदिनो आरो खायसे मोजां जायगा नायनो थाखाय दावबायो जोङो दावबाय यो फार्स्ट जोङो गावनि गोसो गावनि गोसोआ एसे ओ गोजोन मोनो बा खायसे साननाय फोरा एसे ओ मा होनना बुङो बेखौ ओ सा आरो बेनिखायनो बाहेराव थांनानै लोगो गिदिर थानाय लोगो लोगो जोङो थासारि मिथिंगायारि थासारिफोरखौ नुयोब्ला गोसोआव गोजोननाय मोनो बेनो जोङो दावबायनांगौ आरो लोगोसे जोङो दावबायबा खायसे खायसे नुुफेरि जायगाफोरखौ जों नायहैनो हायो मेगनजोंनो नायहैनो हायो यो जोङो
ओम ओम
बेफोर जायाव थांनानै दावबायनायजों लोगोसे जों जायगाफोर नायहैनो हायो आरो दा बेयाव जोङो गो जों मिथिनो मोनो दा खायसे ओरैबायदि जायफोर मोनसे जारिमिनारि नेरसोन थानाय दा बैफोर जाय जोङो जारिमिनफोरखौ जोङो खायसे जारिमिनफोरखौ जोङो बिजाबाव फरायनासो मोनो जोङो मेगनजों नुनो मोना नाथाय जोङो जेब्ला दावबायगोन बा मोनसे स्कुल स्कुलनि मा होनो इखो एसकारसन थाखाय जों जेब्ला दावबायहैगोन अब्ला जों बैफोर जारिमिनारि थावनिफोराव दावबायहैनो हायो ओ जेराव जोङो राजा रानिनि खोथा राजा रानिनि मावलांनाय राजा रानिनि न' बायखोन्दा नेरसोन जोङो बेफोरखौ गावनि मेगनजोंनो नायनो हायो आरो दा बेवहाय जों गोबां ओ थुलुंगा मोनो बा जोङो गोबां रंजानाय मोनो आरो जोङो खायसे ओनसोलफोराव जों दावबायोब्ला जायफोर ओ ओनसोलफोराव जोङो एसे सुदेम मोनो बा गुसु गु बारहावा बा दा दैज्लां बोथोर जानाय जों जायफोर ओनसोलाव जोङो दुगैनानै रंजाहैनो हायो दा बैफोर ओनसोलफोरावबो जोङो दावबायनायखौ नुयो दा जोङो जेरै गवा गवाफोराव जोङो गोबां दावबायनाय नुयो लैथो जिंफ्राव गोबां दुगैहैनाय नुयो दा बेफोरबो मोनफा मोनफा दावबायनाय दा जोङो दावबायनाय होनना बुङोब्ला खायसेया सोलोंथाइ लानो थाखाय दावबायनाय खायसेया इनफरमेसन बा खौरां बुथुमनो थाखाय दावबायनाय खायसे गावखौ रंजा होनो थाखाय दावबायनाय आरो खायसे दावबायनाय दोङो लावखार ओंखाम जानो थाखाय दावबायनाय दा जोङो लावखार ओंखाम जानो होनबा जोङो बांद्राय गोजानाव थाङा इसे खाथिआव दावबायहैयो बा खाथिनि बबेबा समाइना जायगा माबा बबेबा दैमा जिं बा जोङो बेफोर दैमा जिंफोराव थांनानै जोङो लावखार ओंखाम जाहैनानै जोङो दावबायनायखौ नुनो मोनो आरो दा बेफोराव जोंनि मोनो बांसिन गोजोननाया मोनो दा जोङो गुबुन आरो
औ
औ दा बेनिफ्राय ओ दा बे दावबायनानैथ' जोङो गोबां खौरां मा होनो गोबां मिथियै ज फोरखो जों मिथिनो हायो आरो
औ औ दा नोंथाङा ओ माबे औ माबे माबे जायगायाव ओरैनो दावबायहैखो जेनेबा खाथि खालायाव ओ थानाय जेनेबा स्टेट फोरावहाय बब बबे जायगाफोरावहाय बेरायहैखो नोंथाङा
अ आरो जों
औ
आहमफोरनि राजथावनि नुयो जेराव
ओम
पास राज थावनि बानायफैदोंमोन बेफोरनि जारिमिन नेरसोनफोरखौ दिन्थियोब्ला जिहेतु जोङो
औ
दा नोंथाङाबो एसे दावबायनायनि सोमोन्दै दावबायोब्ला आरो जों आफाद
औ हेल' नोंथां हेल' हेल' नोंथां खोनादों अ नोंथाङा मा बुंदोंमोन आं खोनानो हायासै माने
अ दा जोङो दावबायोल्बा ना खोनादोंना दा जोंहा दावबायोबाथ' जों गोबां थुलुंगा नङा होनबा दा फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला जोङो दावबायोब्ला जोंहा गोबां रां खरसा जायो आरो ओ दा जोङो सोलोंथारि दावबायनाय लायो दा सोलोंथारि दावबायनाय लानाय समाव जोङो गोबां गोबां गोजान जा बेहाय जोंहा गोबां रांनि आंखाल जायो आरो दा जोङो सोलोंथाइ दावबायनो थाखाय जों गारि गंसे रिजार्भ खालामनो गोनां जायो बा जोङो जानाय लोंनाय लांफानो गोनां जायो बा जोङो गोजां बोथोराव थांबा जों गुदुं गाननाय सि जोम लांफानो गोनां जायो दा बेफोराव जोंहा गोबां रांनि खरसा जायो आरो बेखायनो जोंनि गोग्लै गोरिब न'खरफोराव दा बेफोर बायदि दावबायनायफोरा ओ एसे रांनि हवा लाबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ दा औ दा औ नोंथां बुं दे
नोंथाङा बो एसे फोरमायनानै होदो दावबायनायनि सोमोन्दै
औ दा जेनेबा दावबायनायाथ' जोङो खायफा खायफा जेनेबा बिदिनो बासफोरजों दावबायो ओ आरो बेफोर बायदिनो सोरबा बा ट्रेनफोरजों दावबायो आरो जोङो बांसिन दावबायनायखौ जोङो बाइक फोरजोंहाय दावबायनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो जेनेबा जोङो बाइकफोरजों दावबायोब्ला जोंहा औ राइड खालामनाय जोङो माने बाइकफोरजों दावबायोब्ला जोंहा फारसेनिफ्राय जोङो माने सिनारिफोरखौहाय जोङो जेनेबा लामा सामाफोराव जोङो मा बायदि बिदि बिसोरनि सिनारिफोरा बेफोरखौ जोङो फारसेनिफ्राय नुलांजोबनो मोनो आरो जेनेबा जोङो कारफोरजों थाङोब्ला जोङो बांद्राय गोबांखौ जों नुनो मोना जेनेबा जोंहा बिदि गारि कारफोरजों थाङोबा बाइकफोरजों थाङोबा जोङो जोंनि खरसायाबो एसे गोबां जायो आरो जेनेबा जों ओ ट्रेनफोरजों थानायनिफ्राय एसे गोबांसिन जायो जोंहा बेवहाय मानो होनोबा जोंहा थाव बायदिसिना सोनांगौ जायो आरो जानाय लोंनायनिफ्राय सानानै लानानै जों जोङो गासैखौबो मेनटेनेन्स खालामनांगौ जायो आरो दा जोङो उम बिदिनो सोरबा सोरबा हारसिङै बेरायो आरो सोरबा सोरबा ग्रुपै बेरायो आरो जेनेबा ग्रुपै बेरायोब्ला जोंहा साबसिन जायो आरोना बेरायनाया उम दा बे बायदिनो आरो दा बेरायनो बेरायनाया माने जोंनि थाखाय माने जोबोद गोनांथि होननानै माने आं सानो आरो माने लाइफआव जोङो बेरायनांगौ आरो माने बेरायनायनिफ्रायसो जोङो माखासे रोंगौथिफोरखौ मोनो
औ औ औ